बेलासि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय गिबियावनो।
नोंथांनिसिमबो बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासिहरबाय नोंथां।
गिबियावनो आं मोनसे टपिकखौ लानानैसो सावरायनो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दा आंजों रायलायनो सोलाबथ'गोन ना?
औ नोंथां आंथ' दा जेबो खालामाखै ओरैनो दंथ'यो सावरायजागोन दे नोंथां।
औ टपिकआनो जाहैबाय गेब्रेंनाय गेब्रेंनायनि बागै सावरायनो आखायाव लानाय जादों।
औ नोंगौ नोंथां पलिउसन ना?
पलिउसननि
सावरायजागोन।
औ नोंथां। आंनो रायलायग्रोनोसै होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां बुंदो दे।
गेब्रेंनाया जाहैबाय जोंनाथ' गासै मोनब्रै
औ।
दै गोेब्रेंनाय, हा गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय, सोदोब गेब्रेंनाय
औ नोंगौ नोंथां।
गेब्रेंनाया बेफोरनो। बेफोर गेब्रेंनाया जाहैबाय दैया दैया जोंना बे मोनसे दैमा बोहैबाय थानाय दैफोराव जों जेरै जि एरियायाव सोमो बा बेयावबो दैया गेब्रेङो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो जोङो दुगैसोमोब्ला, खिनानै जुदि खिसोमोब्ला हासु बा जोंना गेब्रेङो। ओमफ्राय आरो मोसौ दै एरि दौबाबो बेयो माबाफोराव बहाबा निजिरा दै फोराव दंगफोराव मोसौफोरखौ डाइरेक्ट दोवोब्लाबो बेयाव दैया गेब्रेङो आरो। बिनि जाउनाव जोङो सुबुं माहारिफोरा बायदि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आरो जेरै दैया गेब्रेंबाय नालाय बेयाव मोनसे फाइस सोमजिगोन, बे दैखौ जुदि लोङोब्ला बेमार आजारबो जानो हागौ आरो बे दैमायाव दुगैयोब्ला सुबुंनाव मोदोमफोराव बिगुराव सिथर बायदिसिना गुग्ला गाराय बेफोरबायदि जानो हम हागौ आरो दै गेब्रेंनाया।
औ।
ओमफ्राय आरो लोंनायनि थाखायथ' मोजां नङा देहानि थाखायबो। बेयो जाहैबाय दै गेब्रेंनाय। ओमफ्राय आरो जोंना जाहैबाय बार गेब्रेंनाय। बारा ओरैबायदि गेब्रेङो जेनेबा बहाबा गेसाव बुस्थु गारना दोनो सैमा गोथै बा मोसौ गोथै गारना दोनोब्ला बेयाव मा बारा गेब्रेङो आरो बेयाव जों सुबुं माहारिया हां लानाय नाय बा माबा लानायाव अक्सि जोङो खस्थ' मोनो आरो जायनि जाहोनाव जोङो बेमारजों थैलांनोबो गोनां जायो बिदि गेसाव गोब फोन मोनामनायखौथ' सुबुं माहारिया सहायनो हाखाया नालाय बिनि फ्राय जोङो बायदिसिना बेमार आजार जानो हागौ आरो जेनेबा जोङो बेखौ होबथानायनि थाखाय जोङो जेनेबा मोसौ गोथै सैमा गोथैफोरखौ जोङो जानला मोनला गारलाबायनानै दोना लाबानो
औ
बेखौ फबनानै दोनोबा मोजां जागोन ओमफ्राय होमबाना जोंना बार गेब रोंना रैखा मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंना बार
औ
गेब्रेंनाय जखानि उखुन्दै कलकारखानानि उखुन्दै जेरै जोंना साखाथियावनो थानाय दुमनि साहा बागाननि फेक्ट'रि
बेयाव साफार सौनाय जायो बिनि उखुन्दैया बो गोजौआव जोमै जानानैबो अखा हायो बे अखा हादैफोरजों सि जुदि मानसिया सिजायोबा बिनि अखा हादैैनि दैखौ लोङोब ब्ला ओमफाय जों मा? बेमार जानो हमगोन आरो बेफोर दैखौ लोंनाङा हायोब्ला आरो सिजानोबो नाङा जोंथ' फार्स्ट अखा हायोब्ला अखा हाजेननाय समाव एसिड अखा माबायो नालाय हायो नालाय बेफोरजों सिजायो ब्ला मानसिफ्रा लोमजायो आरो बे जाहैबाय जोंना लोगोसे दा दंहैयो सोदोब गेब्रेंनाय सोदोब गेब्रेंनायाबो थ' बे जाहैबाय बहाबा मोनसे हाबाद थिलि बा बहाबा फुजा इफोराव सुबुं थुबुर मा जानाय गु सुबुं मानसि बुरजा भिहिर बिनि रायलायनाय बिनि रायलायनाय खोनालाया बे बेफोरनो जाहैबाय सोदोब गेब्रेंनाय आरो सोदोब गेब्रेंनाय होनोब्ला जोङो इदिनो बहाबा फांसन सनसन मोसानाय दावराव इदि दामनाय देनाय देख सोदोब गेब्रेंनायनि जाहोनाव सासे फरायसायाबो मोजाङै फरायनोबो हायाबो जानो हागौ आरो जुदि गामियाव जुदि हाबा दङब्ला बहाबा फुजा दङब्ला
औ
बिनि मेथाइ दामनाय मानाय बेफोरखौ खोनानानै सासे सासे फरायसाया लेखा फरायनोबो मोजाङै हानाय नङा आ बेखौनो जाहैबाय जोङो
उम
बे सोदोब गेब्रेनायखौ होबथानो थाखाय जोङो बेफोरखौ गुवार फिलफोराव बा गोजान जायगाफोराव बो दामनांगौ खाथिफ्राव बन होनानै बांद्राय साउन्ड होनानै देगफोरखौ माइकफोरखौबो दाम जाया आरो नों गावनो गाव खैफोद खालामना लानाय जागोन आरो बबावबा जुदि सासे नो गामियावनो जुदि सिरियास लोमजाना दं बा बेमार आजार जानानै दङ न'खरसे खान्थिनि मानसिया जुदि
औ
गोबारैनो गोसायैनो सावन्द होनानै जुदि देग दामोबा एबा माइक दामोबा बै लोमजानाय बेमारिया सहायनो हानाय नङा आरो नङाबा बेखौ खोनासंनो हायियावनो बेनि बेमारा बां सिन जानो हागौ आरो बिनि थाखायनो जोङो न' खाथि खाथिफोराव जुदि बेमारि एरि थायोब्ला बे साउन्ड बक्स फोरखौ दामनायखौ एसे खम खालामनानै दाम दामनो हायोब्ला मोजां जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्राय दंमोन हा गेब्रेंनाय आरो ना हा गेब्रेंनायाबो जाहैबाय जोङो आबाद मावनायाव बाहायनाय
औ नोंथां दैै अ थारैनो नोंथां माने नोंथाङा जाखिनि बुंबाय ओ मोजां मोनबाय मिथिनानै आंबो मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिबाय थारैनो जेनेबा गेब्रेंनाय बुङोब्ला थ' जोङो गेब्रेंनायनि बुंफोरल'आ ओरैबायदि जायखिजाया मुवा बेसाद फोरा मानसिनि थाखाय जिब जुनारनि थाखाय बानजाय जाथावै जानानै फैनायखौनो गेब्रेंनाय बुंनाय जायो माने मैला जानायखौ गेब्रेंनाय बुंनाय जायो आरो आबहावा बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा दै बार दैमा दैसा बे गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे आबहावा होनाय जायो आरो ना आरो नोंथाङानो बुंखाबाय दहायो आबहावा गेब्रेंनायनि सिङाव जोंहा मोनब्रै बाहागो दङ दै गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय आरो सोदोब गेब्रेेंनाय नङा होमबा आरो नोंथाङानो रोखा रोखा बुंलांखाबाय दा बेनिखायनो जोङो आं बुंनोसो नागिरदों माने होबथानायनि राहाफोरखौसो आं बुंनो नागिरदों आरो नङा होमबा
औ नोंथां
दा जोङो ओ दै गेब्रेंनायनि दै गेब्रेंनायखौ माबोरै होबथानो दा जोङो दै गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जों मा खालाम नांगोन जिहेथु दै गेब्रेंनाया बै आबाद फोथारफोराव रासायनारि हासार बाहायनायनि थाखायबो जायो नालाय रासायनारि हासार थ दैफोरा सुस्र'नानै दैमा दैसायाव गोग्लैहैयोब्ला निजोराफोराव गोग्लैहैयोब्ला दै गेब्रेंनाय जायो बेनिखायनो जोङो आबाद फोथारफोराव जेसेबां हायो एसे एसेबां जों माने रासायनारि हासारनि सोलाय ओ जोङो जिबारि हासार बाहायनांगौ आरो कल कारखानानिफ्राय जि गबोनाय जि मैला दैफोरा बेफोरबो लैथो लैथोमाव गोग्लैहैयोब्ला ओ दैफोरा गेब्रेङो बेनिखाय बेखायनो जोङो बे कल कारखानानिफ्राय गबोनाय जि नि लेथ्रा मैला दै बेफोरखौ जोङो डाइरेक्टयै ओ लैथो लैथोमा दैमा दैसायाव खोख्लैहरालासिनो जों मा खालाम नांगोन बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै फाहामथाय होनानै माने दैखौ फाहामथाय होनानैबो आरो जोङो फाहाम माबानो बाहायफिननो हायो आरो आरो लोगोसे जोङो बेबायदिनो दैफोराव मोसौ मैसो थुखैसोमालासिनो बेबायदिनो प्लास्टिक माखासे जाबोर जोथोर गारालासिनो जों मा खालामनो हायो दैखौ गेब्रेंनायनिफ्राय जोङो होबथानो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो लोगोसे जेरै नोंथाङा होनबाय बार गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनायखौ होबथानायनि राहा ओ जाहैबाय जेरै जोङो आथिखालाव बांसिन सुबुंफोरा ससे लामा थाबायनांगौ जायोब्लानो ससे लामा थांनांगौ जायोब्लानो मा खालामो गारि मथर लाङो ओ बे गारि मथरनि उखुन्दै फोरा मा खालामो जोंनि जि बार बे बारखौ गेब्रें होयो गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै गनाय उ उखुन्दैजों लोगोसे माखासे गाज्रि मैला बिस गोनां गेसफोर गफैयो जेरै कार्बन-डाइ अक्साइड कार्बन-मन' अक्साइड मिथेन बेफोरो गफा बोयो आरोना बेफोरो जोंनि बारखौ गेब्रें होयो लोगो लोगोसे जोङो बार गेब्रेंनायनि जाहोनफोरा नोंथाङा दहाय बुंखाबाय कल कारखानाफोरनिफ्राय जि मैला गबोनाय बेफोरबो बारखौ गेब्रें होयो दा बेफोरखौ होबथानो राहाफोरा जाबाय जोङो जेसेबां हायो पेट्रल डिजेलजों खारनायनि गारि बाहायनायनि सोलाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो बै इलेक्ट्रिक कारफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनांगोन ओ बेटारिनिखौ आरो लोगोसे जोङो ओ एसे लामा ससे दावबायनायावनो जोङो मा जोङो हायोब्ला थाबायनानै थांनांगौ आरो साइकेलफोरखौ लांनांगौ आरो अब्ला जोंनिया मा जागोन। बार गेब्रेंनाया एसेबाबो गैया जागोन। नङा होमबा नोंथां? आरो जेसेबां हायो जोङो बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जोङो बार गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानो हायो। नङा होमबा नोंथां? आरो मोनसेया जाहैबाय ओ दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि सोदोब गेब्रेंनाय सोदोब गेब्रेनाय ओ जोङो सोदोब सहायनो हानाय मानसिया सहायनो हानाय सोदोबनि माबाया जाहैबाय नैजि रोजा हार्स ओ नैजि हार्सनिफ्राय नैजि रोजा हार्ससिम आरो ओ नैजि रोजा हार्सनि बारोब्ला बे मा जायो सोदोब गेब्रेंनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो सोदोब गेब्रेंनायखौ होबथानोबो थाखाय जों मा खालामनांगोन बेबायदिनो जेराव मेरावनो दामा लासेनो जों लासै लासै दामनांगोन। आरो लोगोसे जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन। जोङो लामा सेर सेर बिफां लाइफां गायोब्ला जों गारि मथरनि जि मोनसे साउन्ड बे साउन्डा बारा फैनो हाया आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
आरो गेब्रेंनाया बेनि थाखायबो जादों जिहेथु गोथां न' गेस बा बै फ्रिजफोर गुसु खालामग्रा फ्रिजफोरनि फ्रायबो बिबायदिनो माखासे बिस गोनां कार्बन मन' अक्साइड, मिथेन, बिउटेन, क्ल'रफ क्लर' कार्बन बेबायदि माखासे बिस गोनां मुवाफोर गबोयो आरो बेफोरबो जोंनि बारखौ गेब्रें होदों। जोंनि बारा जुदि गेब्रेंबाय थायोब्ला मानसिफ्रा सानसे समाव जोबोर हां लानो हायै बेराम बिदिनो ओ समफ्लनि केन्सार। बेबायदि माखासे बेरामजों भुगिनांगोन आरो जों बेनिखायनो बारखौ जेसे बेसेबां हायो गोगो लाखिनो नाजानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां जोंहा समाबो जोबनानै फैबाय।
औ नोंथां। नोंथाङा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय।
औ नोंथांनिसिमबो आङो साबायखर जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
थेंक इउ।
वेलकाम।